औ नोंथां।
अ नोंथाङा माबाफोर मावदोंमोन नामा?
जेबोथ' खालामाखै।
ए आं नोंथांजोंहाय दसे सम सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
ओ आं फोरमायनो सानदों बर' समाज आरो जौ। जेरै बर' समाजाव जोंनि जौआव मा मा बिदिनो आरो गोदोनि समाव आरो दानि समाव बर' समाजनि रायजो जानायाव गोबां गोजौ गाहाय नुनो मोनदों जेरै गोदो गोदाय बर' हारिनि
रायजो जानायाव इनायनो रोंसिन नाङोमोन आरोना बेफोर गथ'खौ जोङो मिथिनो मोनो जेरै गोदोनि आबौ आबैमोनानि एसे खोन्थानायनिफ्राय आरो ओंखाम दै ना बेदर जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया मोन आरोना गोदोनि समाव। गाव गावनि बारि बागानाव मोनथा मोननाय फिथाइ सामथायाइखौनो जाथ'हायै जाथ'नो हायामोन आरोना सिगां समाव जिनो जेरै मैगं-थाइगं आबाद ओरै फिथाइ-सामथायाइफोर जि थायोमोन आरो न'खराव जा से जानानै गुबुननोबो हरनो हा-हालायोमोन आरो सिगांनि समाव ओ बिलोफोरावबो जोङो जेखा लानानै थांब्लानो बोथिरसे नाखौ मोनोमोन आरो जेरै उदग्रुबनानै लायबायनो दाउ अमायाबो न'खरावनो फिसियोमोन रायजो जानायावबो गावबागाव मदद मोनोमोन आरो ना
उम।
बेनि अनगायैबो जोंनियाव जेरै जौ जोंनि बर' समाज जेरै जौ जिरादाबो सोलिगासिनो दंखायोमोन आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनियाव जौआबो सोलियोमोन आरो बर' हारिनि जिउ खुंनायाव गुबुन गोनां जिरादजों लोगोसे जौआबो जायगा लानानै दंमोन। जेरै जायगा लानानै दङब्लाबो नाथाय बै समनि जौ लोंग्राफोराहाय जोङो जेब्ला गोसो अब्लानो बाहायोमोन आरोना सम लायै सम बेफोर मुवा फोरखौ जोङो बाहायो जेरै बैसोगोरा एबा बोरायफोराहाय जो बोरायफोरा बाहायोमोन आरो बेखौ बेखौ जोङो जौखौ जों हाबा जेरै खेराइ ओ सावरि बादालि ओमफ्राय आलासि फुजि बुजायनाय अजा मान दै सारनाय ओ बिदिफोरावहाय जोङो ओ आरियावसो जोङो जौ जिरादखौ बाहायोमोन आरो जेरै ओ हाबाफोराव जोङो जौना, बेदर जों गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बाहायो आरोना खेराइ फुजाफ्रावबो जोंनिया जौ खौ बाहायो जेरै जोङो दौदिनिफोरनो जेरै जारा फाग्ला मोसानाय बिदिफोरावहाय जोङो जौखौबो बाहायो आरो बिनि अनगायैबो जोंनि न'खरफ्राव जेरै सालामि फुजा होनाय बेफोरावबो जोङो जौखौ बाहायो आरोना सावरि बादालि जेरै खामानि मावोमोन गोदोनि दिनावथ' जौ नङाबानो जायामोन आरोना जौनि थाखायनो जोङो ज' ज' मावलायोमोन आरो गोदोनि दिनाव बेनि अनगायैबो जो आलासि बुजायनाय आलासि बुजायनायावबो जोङो जौखौ बाहायोमोन आरो अजानो मान हरनाय सिगां समावबो जोंनियाव अजानो मान हरनो थाखाय जेरै सालामि फुजा होयोबा जेरै दावजों लोगोसे जौ बथलफोरबो हरफानाय जायोमोन आरो जौबो मान हरफानाय जायोमोन दै जालाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय दै सारनाय दै सारनाय समाव जोङो बुरै बुरैफोरखौ ओंखाम जाहोननाय बे जाहोनायावबो जोङो बुरिफोरनोहाय बेफोरखौहाय हरनाय जायोमोन आरो ओ लोंहोनाय जायो आरो बे गाहाय बुरैनोबो हरफानाय जायोमोन आरो आ बाथौ फुजानि समाव जोङो जौ बिदैखौ बाहायो आरोना जौआ गिबि बर'नि मिलौ हाबनाय लोंग्रा मुवा आरो जोङो जेरै माबाफोर मावनानै मेंनाय मो नोब्ला जोङोहाय जोंनि बर'फोर दाहाय मेंगानायनि होननानै जौफोरखौ बेवहाय लोङोमोन आरोना बर'फ्रा लोंग्रा लोंनो लुबैब्लानो न'खरावनो संनानै लायोमोन आरो ना जेरै गोदोनि बर' फ्रा दानि बायदि आ आबगारि लोंग्रा नङामोन जेरै गोदोनि समावहाय जोङो बांसिनै जौ गोरानफोरखौहाय लोङामोन आरोना नाथाय आथिखालाव जौ गोरानफोरखौहाय लोंनायखौ नुनो मोनोमोन आरो खालि जौल' बिदै जौजा बेफोरखौल' लोङोमोन आरोोना सान्दुं गोसाफोराव जोङो खामानि मावनानै मेंनानै देहाखौ गोदोन होनो फुर एसे जौ बिदै लोङोमोन बेनि अनायै बायदिसि बे ज बिखौ ल आरो हुदै जेरै हा जुदै गोजा जानाय समावबो ओ हासुदै गोजा जानाया खार होननानै जोंनि बर'फ्रा लोङोमोन आरो देहायाव साखोनोन मोनब्लाबो जोङो ओ साख्रि सुख्रि मोननायखौ हारथों होननानै जोङो बेखौ लोङोमोन आरो जेरै खि खसा जाब्लाबो जोङो द बेखौ जौ बिदैखौ लोङोमोन आरोोना जेरै सान्दुं नांनाय बेराम बेरामाव जायोब्ला जौ बिदै खुरैफ्रा लोङोमोन आरो होमबानो हामहोनाय रों सुबुंफ्रा फोथायोमा जेरै सिगां समनाव हस्पिटालफोरावहाय थाङामोना। डाक्टर खानाफोराव बिदिफोराव आरो। खिनाय गोबानाय बायदि थैहां थैहांखोफोराव गोग्लैब्लाबो बर'फ्रा जौ बिदैखौ लोङोमोन आरोोना गोदोहाय जों बांसिन मुलिफोरखौ बाहायोमोन आरोोना नोंथां माइरंजों बानायनाय जुमाया बर' समाजाव जोंनि ओ ओंथि गोनां जायगा लादों आरोना जेरै फुजा बावनाय बेराम जाब्रबनाय जुमाय एबा जौ नङाब्लानो जाया आरोना हालेवग्रा मोसौफोरा लोरबां जायोब्लाबो जोङो एमाव दौनानै जाहोब्लानो राखां होननानै जोंनि बर' फोर फोथायोमोन आरो बर'फोरनियाव माइब्रा जौआ जोबोद लुबैथि मुवा आरोना जेरै बैसागु आरो खेराइायाव रंजाथाइ फोरबोआवहाय जोङो माइब्रा नि जिउखौ सङो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो जोबोद जेने असे सोमोन्दो सुबुंफोरा मोजां मोनलायनो फोरमायनाय एबा मा होनो थाखाय बर'आ माइब्रानि जौ बिदैखौ लोंहोनानै मोजां एबा मान दिन्थिलायोमोन आरो जोंनि बर' फोरनियावहाय जेरै बर'फ्रा माइब्रानि जौगददिखौ समाजाव गोजौ मानाव लाखिबोनो हादों आरो दिनै आथिखालाव बेफोरो बर'फोरनियाव जि आइटिक मोननायबो जानो हादों आरो बेनिखायनो जोङो गोदोनि समनि बर'फोरा बर' समाजाव जिउखौ मोनसे गोनांथार मुवा लायोमोन आरो जुलि फोरबो खेराइ फोरबो बैसागु फोरबो जेरै सावरि बादालिफोराव जोंनि बेफोरो बेफोर जौ नङाबानो जाथारा आरोना बेफोर हाबाफोरावहाय बेफोरखौ लोंनानै जेरै खननाय मोसानाय रंजा खुसि जायोमोन आरोना। दा नाथाय जौखौ जोङो बर'फ्रा मोननै बाहागोआव बाहायो जेरै जौ संनाया जौ बिदै जौ बिदैनिफ्राय जोङो जौ गोरान बेफोरखौहाय जोङो जौफोरखौ उफ्रिफोरखौ सोमनानै उनाव जोङो जौफोरखौ जोंङो मावनाय जायो जेरै मोख्रां खर' होनाय जोङो बेफोराव माखासे हानि बानायनायदो सावदोफोरजों मावनाय जायो आरोोना बेफोरखौ जोङो दाला बेजों गहोनायबो जायो आरो खायफाबा मोख्रा खर'नि सिङावहाय जोङो मोनसे दो बानायनानै बे सिङावनो दुमनानैबो मावो आरोोना जोंनि बर'फोरा बिदिनो जोंनि बर'फोराहाय जिउखौ आथिखालाव बाहायगासिनो आरो गोदोनिफ्राय दासिम आरो फुजा फोरबोफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोन आरो जोंनि बेयो मोनसे गोनांथार लोंग्रा हिसाबै जोङो बर'फ्रा बेखौहाय बाहायो आरो नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानमोन
स आं नोंथ' जो बर'फोरनि मागो दमसिनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनोसै जागोनना नोंथां
औ औ
जोंनिया मागैबा दमासिया मा बर'फोरनि मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो नङा होमबा नोंथां जोंना बे बैसागो म बैसागो जनो मागो मा होनो जोंहा जेब्ला दैजां बोथोरनि मा होनो आबाद जोंनाो दैज्लां बोरथब मा मा आबाद मावो माइ नङा होनालाय नोंथां गोबां रोखनि म आबाद मावा जों माइसालि जोंनि कररिमल ओमफ्राय माइब्रा जोसा बेफोरबायदि आफोरखौनो होनो थिखोखांनायनि उनाव जोंना मा बे मागो फोरबोखौ खुंनाय जायोन आरोना जोंना बे मागो फआ जोंना म होने भुस्टाननि जोबथा हरनिफ्राय लानानै जोंना मागोनि ओमफ्राय मा होनो बा मागोनि गिबि सानखौ जोंना सानथाम, सानब्रै सानबाहालागै जायो नङा औ नोंथां। बे मा होनो मासावबो जोंना सानथाम सानब्रै जायो बेबायदिनो जोंना बे मोनै दाननि गेजेराव मा होनो समखौ बे सानब्रै सानबाखौ जोङो मागो बुंनाय जायो आरोा मफ्राय असमियाफ्र मा बुंङो। दमाहि ए बा दमासि होनोना असमियाफोरा जोंना ओमफ्राय जोंना बेबायदिनो मा होनो बैसागो फोरबोआव जोंना जेरै मा होनो रंजानाय बाजानाय सानाय मुसुरनाय जायो बेबायदिनो जोंना मा होनो मागोफोरखौ जोंना बांसिन मा होनो जानाय लोंनाय आयदायानो बांसिन जायो आरोना जोंनिया बैसागुआव जोंना रंजानाया बांसिन जायोना। नाथाय मागो फोरबोआव जोंना दख'ना होनो जानाय लोंनायासो बांसिन जायो आरो होन बेबायदिनो जोंना मा होनो बेयाव बयहाबो मा होनो फिथा सिथाव लारु जौ, सौरायाइ, बेदर बेबायदि माने थियारि खालामनानैल'' जालानाय नङा होनबा नोंथां। जोंना बे मा होनो भुस्ताननि जोबथा सानखौ जोंना मा होनो संक्रान्तथिबो होनाय नङा होनबा‌ बे संक्रान्ति खालिनो जोंना मा बयनिबो न'खराव मा होनो आइजोफोरा जोंना फिथा गुन्दै देनाय जायो आरो ना जोंना ज मा होनो सोरहाबा जेनेबा मा होनो माइब्रा दंबा जों माइब्राखौ देयो माइब्रा गैयाबा जोङो जेनेबा जोसाफोर दंबा जा गुबुन मा होनो गुबुन माइरंफोरखौबो जों मां फिथा देयो नङा होमबा नोंथां। जोंना उवाल गाहेननि गेजेरजों एबा सोरहाबादि फिनिनि बा दानिया जोंना मा होनो जोंना गोदान मुगानि बे माखासे आगजुफोर ओंखारबाय न माबा अन गुन्दै देग्रा बेफोरजोंबो जों नामा देनानै बानायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंना‌ बे फिथाफोरखौ जोंहा मा जोसा माइरंजों बानायो आरो ओमफ्राय जोंना सिथाव लारु ओमफ्राय मा होनो जोंना माखासे बै एन्थाबफोर थायोना आरो बे सौराइफोरखौ जोहा माइब्रा माइरंजों बानायनाय जायो आरोना। आरो सोरबा सोरबा मा होनो बै मा होनो माइब्रा माइरं सबायाइ गोरान एवनानै बेखौ देनानै मा होनो सौरायबो सौराय गोरान बानायो ओमफ्राय सोरबाबा सोरबा सौरायाइ फिथाबो बानायोनो आरोना आ ओमफ्राय बेबायदिनो सोरहाबा सोरहाबा जेनेबा मा होनो जेनेबा फिथाफोर देनो सोलाबा माइब्रा माइरंफोर मा होनो संनानै बा हमनानै जायोनो आरोना। बेबायदिनो माने बिदिनो हारसिं फिथाफोरबो बानायनाय जायो ओमफ्राय जेब्ला बे मा होनो संक्रान्ति सोलिदि हरनि फिसा सिथावखौ सावजेननाय जायोना संक्रानति खालिनो सावनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ जोंना मा होनो संक्रान्ति जोंहा मानसिफोरा जाया आरोना बेखौ जोङो सिगाङाव जोंहा मोसौफोरनो जाहोग्रोनाय जायोमोन ओमफ्राय बेनि उनावसो मानसिफ्रा जायो आरोना जोंना ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो जों मोसौनि दारैसो जोङो आबाद मावनो हायो नङा होनबा नोंथां। बेखायनो जोंना मोसौनो सिबिं सबाय दालि लागाय लाथायनो रुनानैबो जाहैनो आरोना ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंना मागोआव मा माखासे जेनेबा बे संक्रान्तिखालि एवनाय मुवा बेसादफोरखौ जों नामा आनान गसायबा बाथौ बोरायनो जोंना जोंनि मोनसे जेनेबा सोर इसोरा जेनेबा बर'फ्राथ' गुबुन गुबुन इसोर सिबिनाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंहा बाथौ बोराय नङा मा होनो बाथौ बोराइनि मुङै बावोनो आरोना जोंहा मानसिफोरा जानायनि सिगां आरो बेफोरनि अनगायैबो जोहा सोरबा जोंना न'खरनि बा थैनानै थांनाय जिबआव बि बेफोर थायो नङा होमबा जों बेफोरनि मुङैबो जोंना मानसि जानाय सिगांनो बावहरनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंना संक्रान्तिया जोबनानै थांबाय नङा होनबा नोथां बेबायदिनो आरो जोंना बिदिया मा जागोन मागो दाननि गिबि जा सानखाालि मा जायो जोंना बयबो न'खरनि दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरोना ओमफ्राय बिदिनो सान ओंखारनाय लोगो लोगोनो मा होनो मानसिफ्रा ओंखारनाय आगोल जेनेबा सोरांस्रि सोरांस्रि समावनो जोंहा मा दुगैनाय रेम नेम दं नङा होमबा नोंथाङा मिथियो जाखानो हांगौ। जों दुगैनायखौ जोंना दाउ खास्लाफ्रा नुनो मो होननानै फोथायनाय दं आरो जेनेबा अखा बिजानानै बादुला जायो होनलायनायनै फोथायनाय दङ होनोमबा नोंथांा ओमफाय बे माग दानि ऐसा मागोफोरखौ गुबोननि मा होनो बे गुसु बोथोराव मा होनो दुगैनानै जोंना बे सिगां सिगां स सोरांसि सोरांसि बा सान ओंखारि समावनो जोङो दुगैनानै जोंना बेलागुरनि अरफोर सायोबा जोङो बेलागुर सावोना मागोआव बेनि अर सायोबा जोंङो सोरबा मोगि जाया माबा नोरजियाफ्रा राखांङो होननानै साननाय दुङो आरोना जोंना बर' ओमफ्रायबो जोंना मागोआव मोनसे मुंख'जाथाव मा दंङोनो जोंना बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुरफोराव मानो गोबोर खि गोथां लिरनायफोरा दंना नोंथां बेखौ मा होनो बे हाबाखौ जोंना मागो मागोनि गिबि सानखालि फुंबिलियाव जोंहा बेखौबो सानो ओंखारनायनि सिगांबा सोरांसि सोरांसि समावनो खालामो आरोना जोंङो। बेबायदि खालामब्ला जोंना मा होनो फोथायनाय दंनो जेनेबा जोंना माइ जेनेबा धोन सम्पति बा माइ माइरंफोरनि मा होनो बिगोमाखौ जोंना माइनावबा लोखि होननानै फोथायो नंङा होमबा नोंथां जोंना बेबायदि खालामब्लाथाय बा बायजोआव ओंखारलाङा न'नि बाख्रिनिफ्राय बिदिनो जों मा बिदि होननानै फोथायनाय आरो ना जोंनि बे बाख्रि माबाखौ गोबोरखि गोथां जों थेबा जोंनिया ओमफ्राय बे बे बे साननिफ्रायनो जोंना जे थिग बे साननिफ्राय होनबा बे साननिफ्राय बाख्रिनि माइयाव जोंना अखाफोर दानसै मा मा होनो आखाइ होआबा हाना आरोना जोंहा बाख्रिनि माइखौ ओमफ्राय बेबायदिनो
आरो जोंना मा मोनसे हुदा दंबावो जोंना बर'फोरनि मोनसे गोनोंथार आयदा जोंनिना बेलागुर सावनाय नंङा होमबा नों थां दमासिनि बेलागुर साव बेलागुर सिगांङाव लुग्रोनांगोन होमबासो सावनो हागोन होनबा बेलांगुर लुनो थाखाय जों जोंना मा जोंना माइ हाखांनानै सोरबा नाराफोरखौ हानानै लायो नंङा होनोमा नोंथां? माइ हाखांनाय नाराबा जिगाबफोरजों जोंना मा गेजेराव औवाफोर होनानै जोंना मा बेजोंनो जोंना बेलागुर खुंनो नंङा होमबा नोंथां? ओमफ्राय जोंना बे